नोंथां खोना
औ खोनादों।
नोंखौ फनहरनायनि जाहोना जाहैबायखि नोंथांजों आं माने मोनसे आयदायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां। जों सावराय जागोन ना?
औ हागोन नोंथां सावरायनो।
ओ आयदायानो जादों ओ बर' सु सुबुंफोरा ओ बायदिहाय गोदो आरो आ थिखालाव माबायदिहाय जिउ खुंबुंदों बेनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय।
ओ बर' सुबुं होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्राय ओ गोदो गोदाय ओ जिउ खुंनाय होनोब्ला जोङो माखासे समाव ओ आबादजोंनो जोङो जिउ खुंबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोङो आबाद सोनारनानै लोगोसे जोङो ओ बायदिसिना माखासे न'आवनो ओ दाउ अमा बा हांसो बोरमा बेफोरबायदि फिसिनानैबो जोङो
औ
ओ न'खरखौ जों माने दै दोनबोदों बा। सोलिबोदों आरो बेबायदिनो बेबायदिनो ओ गोबां रोखोमनि जोङो ओ आबाद होनोब्ला माइ जेरै दैज्लां बोथोराव जोङो माइ गायो ओ जोङो माखासे मैगं थाइगंबो जोङो ओ गायनानै लायो।
औ औ
न'आव जानो थाखाय बा बेनि अनगायैबो जोङो फाननोबो माखासे ओ बायदिसिना रोखोमनि मै मैगं थाइगंफोरखौ गायो। बेनिबायदिनो जोङो आरोबाव ओ अमा फिसियो जोङो माफा मानै बिबदिनो जोङो बे अमानि ओ अमा फिसिनायनि जोंहा ओ माने रोंगौ आरो जोंनि गोदो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि सुबुंफोरा जोङो अमाखौ खौ माबायदि फिसिनांगौ बिदिनो मा मा आदार जाहोनांगौ लोगोसे
ओ दाउफोरनो जोङो मा आदार होनांगौ बेफोरखौ माने मोजाङैनो मिथिगौ थिग बेबायदिनो जोङो अम औ थिग बेबायदिनो मा होनदों नोंथां
लाय बुंबाय बुंबाय था नोंथां खोनादों
बेबायदिनो जोङो अमानो आदार होनोब्ला जोङो ओ जों जुमाय संनानै मोननाय ओ जा लों खोनदा बा गारनो गारखोन माने जायखौ जों गारो बेखौ उम बेखौनो जोङो अफ्रि बेखौ जोङो अमानो ओ आदार महरै होयो ओ बेनि अनगायैबो जोङो माखासे से समाव ओ बेफोर थोआब्ला जोङो ओ हाग्रायाव मोननाय थास'फोरखौ लाबोनानै जोङो दाननानै बो जोङो रुनानै होनानै बेबायदि फिसियो जों अमाफोरखौ बेबायदिनो फिसिनानै जोङो ओ रांखान्थि ओ बेजोंनो रांखान्थि खामायनानै जोंनि न'खरनि सोलिनाय सोलिनायाव नांगौ जानाय नाय बा गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो बेजोंनो बायनानै लानो हायोबा बायनानै लायो दा बेबायदिनो सोलिबो दों ओं ओमफ्राय आथिखालनिखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ आथिखालाव एसे सोलायनाय फैबाय जोङो ओ बेफोर बैफोर आबाद मावनाय खान्थियानो माने आथिखालावबो एसे सोलायनानै माने एसे गोजौ थाखोनि जादों आरो जोङो आथिखालाव जोङो गोबां माने ओ मोस सो गोदोआव जोङो मोसौजों हालेवनानै जोङो आबाद मावोमोन एसे एसे बेयाव माने गोबां मावनो हायामोन जोङो माने आबाद मावनोब्लाबो जोङो एसे बुरजा मावोब्ला गोबां सान माने गोबां सम नांगौमोन जोङो बै आबादखौ मावनायाव बा हालेवनायाव नाथाय आथिखालाव जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो बायदिसिना मेसिनारि ओ आगजुफोर बाहायनानै जेरै हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर बा माइ गायनायावबो जोङो आथिखालाव नुनो मोनोसै जोङो ओ मेसिन बाहायनानै जों गायनाय दा बेफोरबायदि दा दा दाज जोफोरखौबा मेसिनारि आगजुफोरखौ बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि ओ आबाद मावनाया गोरलै जानानै फैदों आरो खम समनि गेजेरावनो गोबां माखासे ओ बुरजा बुरजा जोङो आबाद मावनानै जोङो लानो हादो दों थिग बेबायदिनो उम बेनिफ्राय जोङो अमा दाउ बा बोरमा फिसिनायनि बेलायावबो जोङो ओ आथिखालाव जोङो नुनो मोनो बा
आ माखासे बिगियानारि आदबजों ओ बोरमा बा अमाखौ जोङो जा जौसे ओ बिदिनो बाजि बिदि फिसिनानै जोङो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनदों बिगियानारि आदबजों ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो गोबां ओ बेफोरबायदिखौ फिसिनानै जोङो रां खामायनो खामायनानै जों जोंनि न'खरखौ खौ जोङो ओ खुंबोगासिनो बा जोङो न'हर खुंनायाव गोरलै जादों बेबायदि ओ आदबजों बा बिगियानारि आदबफोरजों जों माखासे हाबाफोरखौ मावनायनि गेजेरजों ओ थिग बेबायदिनो ओ बेनि अनगायैबो जोङो आथिखालाव माखा खासे सुबुंफोरा ओ बेफार फालांगियावबो माने आखाइ होबाय बा बेफार खालो फालांगि मावनोबो हमबाय थिग बेफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि गेजेराव माखासे रांखान्थि उम ओ हालोदा ओ साबसिननिख्रुइ साबसिन जाबोनो हमदों आरो ओ बेबाय दिनो जोङो माने जिउ खुंनाया गोरलै जाबोनो हमदों बेबायदिनो नों थां ओ नोंथाङा बेनि बागैबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां हागोन औ जेनेब्लाखि थिग नोंथाङा बुंनाय बादिनो जेनेबा नंगौ नोंथां बुंनायाबो बेबायदिनो जेनेबा आथिखालनिफ्राय दासिम जोंनिया माने आगोलनिफ्राय दासिम ओ जोंनिया माबायदिहाय बर' सुबुंफोरा जिउ खुंबोदों होनोब्ला ओ जोंनि आथिखालावथ' जोंनिया ओ ओ आगोलाव जोंनिया जोमाय सावनानै बा सेरेप सावनानै बिदिनो ओ जिवखौ सोलिबोदों आरो बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै सोलिबोदों आरो बिदिनो जोंनि आबाद मावनानै बा मैहुर खालामनानै बिदिनो जा जाबोदों बेबायदिनो जोंनिया उम आगोलहाय जों नुनो मोनोमोन ओ जेनेबा गोदो गोदाय ओ आबै आबौ मोना बा गोदा गोदोनि मानसिफोरा बा सुबुंफोरा जोंना ओ सेरेब सावनानै एबा जोमाय सावनानै बेखौ फो ओ फालांगि खालामनानै एबा बेखौ फाननानै जों रां खामायनानै ओ गावनि न'खरनि नांगौ बुस थफोरखौबा बेसादफोरखौ जोङो सुफुङोमोन आरो बेबायदिनो ओ गुबुननाव दाहोना थानानै एबा गुबुनाव हाजिरा मावनानै ओ जोङो नांगौ बायदिखौ जों सुफुंना लायोमोन। ओ आरो बेबायदिनो जोंना ओ बारा बिदिहाय गुबुननि ओ बुस्थुफोरखौ जोंनिया बायनानै जायामोन गावबा गाव न'आवनो आबाद मावनानै एसे एनै बा गाव गावब गाव जोंनिया मैहुर खालामनानै जेरैहाय जोंनिया ना खांख्राइ साम' बिदि हमनानैब्लाबो जोंनिया मैहुर खालाम नानै जायोमोन आरोना बेबायदिनो जोंना ओ ओ अमा फिसियो आरो बेबायदिनो दाउ फिसियो आरो बेबायदिनो हांसो आरो बोरमा मोसौ आरो बायदि बेफोरखौथ' जोंनिया बर' न'खरफोराव नुनो मोनखायो नालाय बेफोरखौ जोंनिया फिसियो आथिखालाव जोङो मा नुनो ओ मा नुयो जेनेबा जोङो बिदिनो जोंनिया दाउमा फिसिनायाबो बांबोबाय ओ जोनैहाय जोङो बेखौ बिजनेस लाइनावहाय लांनो रोंबाय आरो ना बेबायदिनो जोंनिया अमाफोरखौ ओ मासेल' नङा ओ आगोलथ' जों मासे मासे फिसिनायखौ नुनो मोनोमोन दा नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनोखि। दसथा बिसथा बिदिहाय फिसिनानै जों बेखौ बिजनेस खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जोंनिया अमा मासेयावहाय जोंनिया मोजाङै फिसिनानै गेदेर गोल लाव खालामनानै फेदेरनानै जोंनिया बेखौ फानोब्ला जोंनिया ओ मासेयावनो नैजि रोजा रां बा थाम जि रोजा गासै जोङो मोननो हायो बेबायदिनो जोंनिया दसथा बिसथा बोला गोबां रां खामायनानै लानो हायो बेबायदिनो जोंनिया बर' सुबुंफोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनाय आबाद मावनानै जोंनिया सोलिबोदों बेबायदिनो जोंनि आबादखौ मारै फाय मावो होनोब्ला ओ जोंनो फारस्टावनो जोंनो खोथिया नांग्रोगोन खोथियाखौ जों मा मागोनिफ्राय मोनो हो नोब्ला जोङो थांनाय बोस सोरनि एबा उन बोसोरफोरनि जोङो मोजां बिधान बा मोजां जोलै बेखौ जों लाखिना दोननांगोन एबा जों ङो हाथाइ गला बाजारफोरनिफ्राय जोङो बेखौ मोजां बिधान नायनानै बा नार्सारिनिफ्राय जोङो ओ माइखौ जोङो मोजां नायनानै लाबोनांगोन बेनि उनाव जोङो बे माइखौ लाबोनानै बस थायाव सोनानै बेखौ जोङो सानसे बा साननैनि थाखाय बेखौ दैयाव दै एबा ओ बेबायदिनो फुख्रिफोराव जों जोङो दंग'फोराव बेखौ सोमना दोननांगोन सानसेबा साननैनि थाखाय बिदिनो बेखौ बोखांखांनायनि उनाव जों बेखौ बोरियाव बोखांबोला जों बेखौ ओ फेनस्राना होनानै थास' बि लाइ एबा थालिर बिलाइजों बेजों बो जों बेखौ खोबनानै दोननांगोन सानसेबा साननैनि थाखाय बेनि उनाव बेयो जेबोब्ला गाजा अरो बेखौ जोङो दुब्लियाव फोथार राव थांनानै बेखौ मोजाङै फोनो हायो ओ नाथाय जोङो ओ जोंनो खोथिया फोनो थाखाय ओ जोङो हाखौ बिदि ओ गोरायाव जोङो गोरा हायाव जों फोनो हाया बेनिखायनो जोङो हाखौ ओ दै होनानै ओ न नङा नङाब्ला जोंनिया अखा हाबोला ओ बेखौ जोङो ट्रेक्टर जेनेबा मोसौजों मोजाङै एवना लानानै ओ बेखौ जोङो गेब्लेहोनानै बा जोङो बेखौ मोजाङै हालेवना लाग्रोनानै बेनि उनाव ओ जोङो खोथियाखौ फोनो हायो बेनि उनाव बेयो जेब्ला जौवो सुदद' दिन एबा खाद दिनसोनि उनाव जेब्ला जों बेखौ जौनायखौ नुनो मो मोनो ओ बेनि उनाव जोङो ओ गामिनिनो ओ जेनेबा हाजिराफोर लानानै बा ओ बेबायदिनो मानसि लानानै जों बेखौ फुना दोननानै जोङो दुब्लि फोथाराव ओ बेखौ गायनां गायनो हायो आरो ना बेबायदिनो जोंनिया माइखौबो जों दडाइरेक्ट गायनो हाया ओ जेरै खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो हाखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगौ बेबायदिनो माइ गायनो थाखायबो जोङो हाखौ जेनेबा मोजाङै टेक्टरजों खोननै खोनथामावलासै जों बेखौ मोजाङै गेब्ले होनानै एबा एवग्रोना ला नांगौ बेबाय नों हाया जेब्ला मोजाङै रुइगोन एबा मोजाङै ओ गेब्लेगोन अब्लासो जोङो बे माइखौ ओ गामिनि बिदिनो हाजिरा लानानै एबा मानसि लानानै ओ बेबायदिनो जों गायनो हायो बेबायदिनो जोंनिया ओ गोदो गोदायनिफाय बेफोरबायदिनो माइ गायनाय आबादा सोलिबोगासिनो बेबायदिनो ओमबा नोंथां ओ नों थाङा बुंनो हागोन नामा बर' आइजो फोरा ओ ओ जोमाइ एबा सेरेब फोरखौ माबायदिहाय ओ स संनानै जेनेबा फा फालांगि खालामनानै ओ नुनो मोनबोदों नोंथाङा आगोलनिफ्राय
औ जोङो ओ मख'नांगोन जोङो गोदोनि समाव माने जोंनि बर' आइजोफोरा ओ बुंनो नांगोन आरो ना माने गोबां माने आलादा बा गुबुन ओ खामानि मावनो रोङामोननानैनो जों बुंनो नांगोन मानोना जोङो न'आव थ थायोब्ला खालि बे जौ संनानै फाननाय बेखौल' जोङो माने रोंगौ होननानै बुंना मख' जायो आरो जोङो मानोना बेखौनो जोङो बा जोमाइ संनायखौ माने मोजाङैनो रोंगौ बिसोरो ओ गाव न'आव संनाय नै लोंनायजों लोगोसे फाननो था खायबो बिसोरो संनानै ओ जौखौ सङोमोन। बेबायदिनो जौ संनानै सावनानै सेरेब ओ बानायनानै बिसोरो फानो ओमफ्राय बेजोंनो बिसोरो अमाखौबो फिसियोमोन। औ बे बेबायदिनो गोबां ओ समावहा जोङो जोङो गाज्रिबो बुंनो हाया जेनेबा गोबां समावनो गोबां न नखरा बेबायदि जौ सेरेब फाननानैनो गावसोरनि गथ'फोरखौ फोरोंदों फोलावदों बा न'खरखौ माने दैदेननायाव गोबां माने ओ हेफाजाब होदों आरो राङारि मदद माने खालामनो हादों औ बेबायदि बिदिनो जोङो माने बर' आइजोफोरखौ जौ संनायाव जोङो नुनो मोनबोदों मोनसे नाथाय आथिखालाव जोंनाव बेफोरबायदिया दायो गैला गोबां खमायबाय दङ जोंनाव साफा सानै बेफोरबायदि दाबो जौ संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो अ औ नोंथां होमबा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो
समाबो जायाखै नङा जोंनिया समाबो जाबाय ओ त' होमबा नोंथाङा जोंनिया जोंनो सावरायनायखाय जों एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथां औ दे होमब्लालाय